मा खालामदों? हो मा खालामदों? खोनायाखै नामा खोनायाख? ऐ खोनायालै
है इयावनो थादो
खोनादों
मा होनदों
दोंना खोनायाखै होनदां
एकदम बारे फिसा फिसासो खोनायो
उम टावारा नाङाखैदां माइ गायखांबाय नोंसोरनिथिं
हो ओं गायखांबाय
ए नोंलाय गायनो रोङो ना रोङा?
गायनो इदिनो एसे नोंसालाय गायखांबाय?
जाहाबो गायखांबाय दाखालिनो गायखांदों जोंहा
ए
खोथिया फुनो रोङो ना रोङा नोंलाय?
एसे इदिनो हायो सिं सायोना
नै सोलोंनानै लाखाहाय
हो
सोलोंनानै लाखा दानिफ्रायनो
माबा खोनाफैदिआ एसे एकदम एसे गोसा रायलायलाय
ओम मा ओंख्रि संखो?
जोंहा अमा बेदरजों थास बिबारसो आं दहाय खाना लायदोंमोन।
मा होनदों
अमा बेदरजों थास बिबार थास बिबार ओंखारबायानो जोंथिं नोंसिनिथिं ओंखारदोंना ओंखारा।
ओहो जोंनिखै ओंखारथवाखै
ए जोंना खानानै मोनजाबायानो नै।
ओम जोंथिं ओंखारथवाखैनो।
ए नांगौबा लांफै।
र साननैसोथाना थांगोन।
ओं नआवलाय सोर सोर दं नोंस्रालाय।
गासिबो दंजोबो।
उम जोंहाबो दङ माखासे खामानि मावदों आं ओरैनो जिरायना दंथयो दा। माइ गायना फैना मेंदों नालाय ओंखायनो।
खै बिगा हायालाय?
हाया बारा बुरजा नङाहाय साथ बिगासोल जागोनदां। खावसे बारि खालामबायना जोंहा। नोंसालाय
जोंना फनन्द्र बिगा दं गासै। ओमफ्राय आदिजों गासै फसिस बिगा जायो। मालायनि आदि लादों हो।
गायजोबखांबाय।
गायखांबाय जोंहा आमतिसुवानि सिगां गायदोंना। उम
अखा हायाखै नामा?
अखाया दहाय फुङाव हादोंमोन दाहायाखै।
ए जि जोंनिथिं अखा हानानै दैबाना जासोगारदोंहाय।
उम जोंनिथिं अखायानो बारा हाया जायगायानो बोरिद्राय नालाय।
ओं उम जोंनिथिं माइखौनो नुलायला गायनानै दा।
हो
माइखौनो नुगुलायला होनदांं।
ओ जोंनिथिं बोरिसो।
बिदिनो दाबो हादों नामा अखा।
दाहायाखैनो। खोनादिया।
ओं आं खोनागासिनो ओं। आं खोनादों होनदां।
होद सैमा।
उम
ओमफ्राय खबरफोरा।
ओमफ्राय खबरा मोजाङानो मोजाङालाय।
उम
उम नोंथांनालाय? नोंना खोनाफैदिया आङो।
एसे गोसा रायलायलाय खोना फैलालाय।
ए खोनाबाय?
आजाया नै आंखौ दिस्टार्ब खालामगासिनो ओ है
बिदि बिदि रायलायनाङानो बिदि
जुब जुब अखा जों मामे बेहाय फंबाया दिसब खालामबाय थायो मालाय नसो दिडिस्टाब
दावराव जानाङा ओं ओं होनदां सिरिसो जोंना गथ' गथ' थाबा बिदिनो जायो दावराव जाखायो बिदिनो जायो गथ' गथ' थाबा बिदिनो दावराव जायो होनदां
ओं खोनादों एसे खोमथ ओंख्रिया जोंना अनला ओमफाय मेवाइजों ना
ए उम गोथावनो दा सोर संनाय सोर संनाय
ओंख्रिखौहाय मामिया संदों
ए नों संनो रोंङा नामा
आंङो सोलोंथ र सोलोंसै साननैसोथाना
सोलोंनानै लाखादोसोहाय
हो माहोनदों
दानिफ्रायनो सोलोंनानै लाखादो खोनायाखै हेलौ हेलौ
मानोबा खोनादिया
ए एबार खोनाबाय दा
खोनायाखै
टावारा नाङांखैदां
माबा मा होनो नोंजों आंजों एसे खाथि जाबाय नालाय
टावार नाङा टावार जोंथिंजाय
जों खाथियाव थांलायनायखाय नांङाखै गोजान गोजान जानांगौ नालाय नै आं दा गोजानाव फैबाय नालाय नेटआबो नांलायबाय उम मा ओंख्रि होनदों नोंसा
सानगोन जोंहा थासोमदोनजों जों अमा बेदर थास बिबारजों अमा बेदर
उम मालाय नोंसिनिखै मोनबायबा उम
जोंथिं मोनबायथ आरो
उम
अखासो हाहां जाबावदों नै
ओ जोंखौ हालानो अखायानो
उम
माइ गायखां गनायखायसो
उनाव हागोन बेयो साननैसो थानानै
उम माखासेफोरनाथ खोथिया थलयानो राग। खांजोब्बाय जोंहा गायग नायखायसो।
उ।
उ। नोंस्रा न'खराव साबेसेमोनलाय बिदा फंबाइआ?
जोंहा साथाम बिब' सासे बिदा सासेल'।
ओ ओमफफ्राय नोंजों साथाम जोंहा सानैल'। फंबाय सासे दं क्लास टेन मोनबाय।
ए दुस्थ'थारदांना ओंखायनो दावराव खोनाफैदों।
ओं क्लास टेनबाबो हस्टेल थाग्रा नालाय दुस्थ' जायो।
थिन्जखाय।
मा होनदों?
ए दुस्थ' जाखायो होनदां।
ओम दुस्थ' जायो।
नोंसिनिथिं माइ गायनायाव बेलाव बागोना बाया बेलाव बागोन।
बेलावा बे ट्रेक्टरजों हालेवनाय जाबाय नालाय दानि जुगावथ' मोसौ बाहायला ओमफाय
ए।
दा टेक माबा मा होनो ट्रेक्टरजों हालेवनानै बेलावा जोब्बाय।
राजा एदाव नाङा अरो।
हो।
आजा आइ सैमा एदावदों आरो अरनो नागिरदों।
उ। दुस्थ'थार नामा नोंसिनाबो बाजैनि आजाया।
दुस्थ'थार।
उम। जोंना समा जासिगोनानो दसे थानानै। खोनादिया मा होनदों?
जेबो होनखायाखैमोन आङो।
एनै जोंहा फंबाया सफैलायबाय एफा गेदेर जानानै बे हाग्रा जिरायो नामा। हाललि दुस्थल' एफा देरलायनानै बो। ' इफा देरलायनानै।
बिदिनो जायोहाय दुस्थ जायो।
ओमफ्राय। खबरा गेजेरावनो।
ओ मोजां गाज्रि गेजेरावनो आरो।
उम जोङो। समखौ जि मिनिट। जि सेकेणडाव दोननाय जागोन।
ओं ओं।
आं माबानोसै।
ओं जागोन दे।
औ। जोंथिं खारेन् गैबावलासो नोंसोरथिंलाय।
ए जोंथिं दङ कारेन्ट दङ। कारेन्टानो थाङा जोंनिखै बारा।
औ। दे होमबालाय दोनथ'सै दे।